औ हेलौ
ओ गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायानायखौ जासिहरनाय जा
औ नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि फ्रिनो दङ ना
औ नोंथां फ्रियैनो दङ
ओ नोंथां जों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों। ओ जोंङो जेन'बा थांना थानायाव गोथां मैगं थाइगंनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन। ओ जोंना गोथां मैगं थाइगं होनोब्ला जोंङो जेरैहाय ओ लाइ लाफा
औ
बिदिनो जिंखा लेस्रा बेफोरखौबो जोंङो ओ गोथां मैगं हिसाबै बाहायनाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओ बेफोर मैगंफोरखौ जोंङो न'फोरावनो बा न'आव एसे आबाद खालामनानैनो जोंङो बे मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो न'आवनो ओ गायनानै लानानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो बेफोर मैगं थाइगंफोर जेरै जोंहा ओ लाइफोरखौ जोंङो न'आवनो फोनाय जायो बेनि उनाव जोंङो बेखौ गिदिर जाबा जानाय जायो लाइफोरखौ जोंङो बेदरफोरजोंबो जानाय नुनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ खारै मे गं जोंङो बायदि मैगं नागिरनानै जेरैहाय लाइ लाफा जारि बिलाइ बायदि बायदि मै मेगं गोथां जोंङो नागिरनानै जोंङो खारै मैगं जानाय जायो आरो नोंथां।
बिदिनो औ ओ बिदिनो जोंङो गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमै जोंङो ओ संनानै जायो आरो नोंथां बिदिनो आरोबाव गोबां ओ मैगं थाइगंजों जोङो ओ गोबां ओ संनानै जोङो बायदि रोखोमै संनानै जानाय जायो नोंथां बिदिनो ओ मैगं मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बायनानैबो जाजायो आरो नआवबो ओ आबाद मावनानैनो जोङो फोरदि मेगं गोथांफोरखौ जोङो जाजायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ हाथाय बाजाराव जोङो मैगं थाइगं बायनानै ओ जानायनि ओ नआवनो माव नानै जायोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां ओ बे जोङो न आव मावनानै जानाय मैगं मैगं थाइगंखौ जोङो नआवनो मावनानै जायोब्ला जोंनि ओ देहाफोराबो एसे ओ मोजाङै थायो आरो नोंथाय जाय जेरैहायो जोंहा हाथाय बाजारफोराव ओ मेगं थाइगंफोरखौ जोङो बायनानै जायोब्ला ओ गोबां ओ खायसेया खहाबो खालामो आरो खायसेया मोजांबो खालामो आरो मानो होनोब्ला जोङो ओ हाथाय बाजाराव फाननाय मैगंफोरखौ जोङो ओ गोबां ओ गोबां मुलि एबा हासारफोरखौ ओ होनायनि जाहोनाव बा हासार होनानै ओ मैगंफोरखौ फाननायनि जाहोनाव जोङो जोंनि देहाफोराव ओ खहा खालामनो नागिरो आरो नोंथां बिनिखायनो जोङो बेफोरबायदि मैगं गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो आ नआवनो गायनानै लायोब्ला ओ मोजां जायो आरो नोंथां बिदिनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदोबा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माबायदि खालामनानै जायो माबायदि संनानै जायो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंगौ नोंथां ओ जोंहा गोथां मैगं थाइगंखौ संनायनि बेलायाव बुंङोब्ला जोंहा ओ गोथां मैगंङा जेरैहाय जोंहा खुमब्रा लेस्रा जिंखा फल जों गोथां मैगं होननानै बुंङो बेफोरखौ जोंङो ओ खुमब्रा फोरखौहाय उम खारै ओं बो जाजायोनो आरो बेखौ आलुफोरजों एसे मोजांङै हानानै संनानैबो जाजायो ओ बिदिनो एवनाबो जाजायो खुमब्राफोरखौहाय आरो दाथ दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव बेफोर गोथां मैगं थाइगं फोर खौ जों बांसिनै मोननो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा बुंनो थांङोब्ला ओ हाथाय बाजाराव बांसिनै बेबाय दि गोथां मैगंखौ फाननाय जायो। नाथाय बेफोर मोजां नंङा नोंथाङानो बुंखादों ओ नफोरावहाय जोंङो जेनब्ला गायनानै दोनोब्ला गायनानै दोनोब्ला जों जानो समाव जों खाब्रबनानैबाबो जानो हायो बा ओ बिदिनो मैगं गैथारा जायोब्ला बे लेस्रा भिन्दिफोरखौ गायना दोननायफोरखौहाय जोंङो ओ खानानै फुंफोराव एवना जाजायो बा हरफोराव जोंहा एवनानै जाजायो आरो नोंथां बिदिनो खारै जानाय होनना बुङोब्ला जों खुमब्राखौ एसे बोराय जाहोनाय खुमब्राफोरखौहाय हांसोफोरजों बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां नांगौ
औ औ एबा नोंथांङा बुंदो जेनेबा बेसें बोथ रावहाय जों मा मा मैगं मोनो बा मा मा आबाद खालामनो हायो मैगंनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ नोंथां मेसें बोथोर बोथोराव बुंनो थांङोब्ला बा आं मिथिनाय बादिब्ला जोङो मेसें बोथोराव जेरैहाय जोङो लावफोरखौ बिदिनो लाव लाव आरो बिदिनो जिंखा बायदि बायदिफोर बेफोरबायदि आबादखौ जोंङो मावो आरो नोंथां बिदिनो जोंङो आबाद मावनानै बा बेफोरबायदि मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो न'आवनो गायनानै न'आवनो जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो फैसाफोरनि बा रांफोरनि गोनांथि जायोब्ला बे न'आव गायनाय मैगं थाइगंफोरखौनो जोंङो बाजाराव फाननो लां लांनो गोनां जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंङो जोंनि नांगौ खामानियाव बा नांगौ नांगौआव जोंङो जोंनि मैगं थाइगंखौनो फाननानै जोङो बे खैफोदफोराव बा नांगौ जानायफोराव जोंङो रांनि हेल्प मोननो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां जोंहा औ जोंहा न'आव न'आव थायनाय फिथाइ ए बा न'आव आबाद मावनाय फिथाइफोरा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बेखौ नोंथांङाबो मिथिगौ जानांगौ मानो होनना बुंङोब्ला जों न'आव थायनाय फिथाइ बा न'आव गायनाय मैगंफोरखौ जोंथ' जेबो बिदि रासायनारि मुलि बा हासार बेबायदि होआ नालाय बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो बा देहायाव बोलो फैयो गोथां मैगं जायोब्ला देहायाव थैफोरा मोजां जायो माबा मोनसे बेरामा बाजाराव गोलैना थायोब्लाबो बिदिनो न'आव थायनाय मैगंफोरखौहाय जेनेब्ला न'आव थाहैनाय मैगंफोरखौ संनानै जाहोयोब्ला बे बेमारिया एसे बोलो जानानै फैयो होननानै जों मिथिगौ बिदिनो ओ बेराम जानाय सुबुंफोरनो दाउ फिसाफोरजोंहाय बिदिनो मैगं होनना बुङोब्ला जोङो बिदिनो बिलाइ मैगं बा बिलाइ हारिनि मैगं होनना बुङोब्ला जों माइसुन्द्रिफोरजोंहाय बेफोरखौ दाउ फिसाफोरखौ संनानै जल जाहोयोबा जोङो मा खालामनो हायो बेमारिया एसे जे बोलो जायो होननानै बुंजायो आरो औ औ नोंथां औ औ नोंथाङाबो माबाफोर मोनथिबावोबा बुंजागोन नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंहा
औ
ओ खायसे बेमार बेबा बेराम एबा बेमार जानायफोरनो जोङो बेफोरबादि बा लकेल दाउफोरखौ जाहोयोब्ला जोंना बेमारिया एसे ओ मोजां मोजां लामायाव फैयो आरो नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जोङो ओ बेफोरदि दाउफोरखौ जोङो जेरैहाय ओ नोंथाङा बुंलांबाय ओ मायस सुन्द्रि आरो ओ नोरसोन बिलाइ बेफोरजों जोङो ओ जाहोयोब्ला बेराम बेमारि खौ जोंङो एसे ओ मोजाङाव लाम लाबनो हायो आरो नोंथां। ओ बिद दिनो जोङो ओ गुबुन बा बाजारफोराव ओ फाननायफोरखौ जोङो ओ लाबलाय लाबोलायस्लाय जोङो जों न'आवनो आ बेफोरबायदि मैगं गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनानै लानांगौ आरो नोंथां। बिदिनो ओ बिदिनो बायदि मैगंफोरबो दोंबावो जों ओ बेफोरबायदिखौ जोङो न'आवनो गायनानै लायोब्ला आ मोजां जायो आरो नोंथां।
औ औ जोंहाथ' ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनाबो दिन्थिलांबाय। जेरै जोंहा मैगं होननानै बुङोब्ला जों गोबां हाग्रानि बायदिसिना मेगंफोरखौ जों नागिरनानै जानो हायो। बा बुथुमनानै जानो हायो आरो ना नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो हाग्रानि मे गौ होनना बुङोब्ला जेरैहाय जोंहा दङ। जोग्लावरि मेगं मानिमुनि मैगं बिदिनो माइसुन्द्रि ओ खिफिलेवा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा मे गं दङ माथि गालदा ओ थनद्रा बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो नागिरनानै जायोब्लाथाय जोंहा देहायाव एसे मोजां बोलो फैयो होननानै मोनथियो आरो नङा होमबा नोंथा?
औ नोंथां नंगौ।
औ औ
औ
औ बिदिनो ओ बैफोर मेगंफोरा एसे मलै हारिनि मैगं होननानैबो जों मोनथिनाय जायो। माने बेफोर मेगंफोरा एसे गोखै एसे गोखा बिदिबो थावनाय दङ नालाय गोख खाफोराथ' एसे ओ खुगानि थाखाय मोजां होननानैबो जों मोनथिनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला। बे गोखा मेगंफोरखौ जों जायोब्ला उदैफोरा मोजां जायो होननानैबो जोङो मोनथिनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ औ
बिदिनो ओ मैगं थाइगंफोरनि ओ बेलायावबो जोङो बेफोरबायदि ओ हाग्रायाव आरो न'आव बेफोरबायदिनो गायना लायोब्ला ओ मोज जां आरो नोंथां। बिदिनो जों ओ ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ ओ मा खौ जायोब्ला मोजां माखौ जायोब्ला गाज्रि बेखौ जोङो ओ गावबा गावनि देहानि थाखाय ओ जोंनो मोजाङै नाय उम औ नायनानै जानांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ नंगौ। ओ नोंथां जोंना
औ
औ जोंना समाबो जाबोबाय नोंथां। औ नोंथांजों आ आं रायज्लायनानै बा नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै मैगंनि सोमोन्दै माबायदि जायो बा मोजां जायो नोंथांजों सावरायनानै जबोर गोजोननाय मोनबाय। थांखौ आरोबाव आं लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो गोजोन्थों।
गोजोन्थों।